औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सा बेयाव गुवारै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन दा?
हागोन औ हागोन।
औ आयदानि मुङानो जाहैबाय जोंहा गोदोनि सि नायजाब नंङा होमब्ला थियेटार जायखौ बुंङो थियेटार। बेनि बागैनो सावरायनो नागिरदों। नोंथांङा बिनि बागै फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ। थियेटार आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरबाय। थियाेटारखौ सरासनस्रायै बर'आव नायजाब बुङो।
औ।
नायजाब नायजाबा बर'आव फैनायनि सिगां
औ।
ओ जोंनियाव थुनफावथाय दङमोन।
औ।
जायखौ जों जाथ्रा गानबो होननानै बुङो।
औ औ।
बेखौ ओ जोंनि जि जाथ्रा गान गाग्राफोर
औ।
बिथांमोना हानजा लानानै
औ।
सिगाङाव जात्रा गानखौ गिदिं गिदिं गामि गामि दिन्थिग्रोनाय जादोंमोन। बेनि उनावहाय लासै लासै बे ओ जे सोदोमस्रि दावगाबोबाय बेनिफ्राय बै जाथ्रा गानफोरा एबा थुनफावथायफोरा लासैनो
औ।
ओ नायजाबाव महर मोनबाय
औ।
दा बे-बे नायजाबा महर मोननाय लोगो लोगोनो ओ जों बेखौ गुबुन गुबुन ओ बिथिंफोराव। दिन्थिनो लाबाय आरो दायो। ओ बे बायदिनो नायजाबफोरा जोंनियाव दंसै।
औ‌।
बर'नाव आं सुंद' बेखिनिखौ बुंबाय।
औ बर'नि माबा मोनसे नायजाबनि बागै बुंनो हागोन नामा?
दायोथ' दा जेनेबा सोलिबाय थानाया नङा होमबा?
औ औ औ।
औ ओ जेरैहाय आइराखि
औ।
बेबो जोंनिनो बर'निनो
औ।
आरो आं गोजामसिनखौ बावगारबाय बे माबामोनबा जोंनि गोजामसिन
औ।
जे बर' नायजाब बेखौ एसे बावगारबाय आङो
औ माने गोदोनि सि नायसाब नङा होनोमब्ला बे गोदोनि जि नायजाबफोरा ओ जोबोर दुरबलथा एबा जोबोर मिथिंगायारि आव फाव एबा जि मुवा बेसादजों समायना गाब एबा सावगारि होनाय नाथाय बेयो दानि जुगाव फैयै फैयै जोंहा मोनसे मर्दान जुगनि एबा गोदान जुगनि बिथिङाव जोंहा सावथुन महरै नुजाफैनो हाबाय। गोदोनि बादिब्ला जोंहा ओ नायजाबफोराव गोबां खसाबफोर गानोमोन जेरै- महाराजा महारिनिफोरनि इदिनो गोबां फेस्ला फिस्ला फसाबफोर गानोमोन लोगोसेनो बैयाव जोंहा जि साउन्ड मिउजिक होनाय बैफोरो जि सैथोआरि एबा अरिजिनेल अरिजिनेलि साउन्डफोर होनाय बैफोर जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बैफोर साउन्डफोरा इडिटिं हिसाबैसो केसियनि गेजेरजोंसो बाउन्ड बक्सनि गेजेरजोंसो बेखौ होनाय जायो। गोदोनि जि नायजाब बुंनो थाङोब्ला जोबोद समायना नाथाय दानि जुगावबो बेफोर नायजाबा दंसै नाथाय गोबां खमनि बिबाङाव जों नुनो मोन। मोनो आरो गोबां आयदाफारि एबा गोबां नेमखान्थिफोरानो गोबां आलदा आलदा एबा गोदान मुगानि जानो हमबाय जेरैहाय जोंहा साउन्द साउन्दफोरखौ जि जोंनि दानि मिउजिसियान फोर दिहुननाय बैफोरनि जोहै जोंहा
औ।
बेखौ साउन्ड बक्सआव दामनाय जायो बैफोरखौ सोदांना होनाय जायो लोगोसेनो बैफोरनि जि खुगानि राव बुंनाय बैफोरखौ माइक्रफननि जोहै जोंहा खोना होनोनाय जायो नाथाय गोदोनिया बेफोरबायदि गैयामोन जि गावनि खुगा बुंनाय खुगानि रावानो। गुबुननि नायगिरिफोरनि खोमायाव हाबहैयोमोन। एबा होस्रिख्राव होस्रिख्राव बुंनाय जेब्ला एबा गोसा गोसायै बुंनाय बेयो जायोमोन आरो गोदोनि जि नायजाब गोदोनि जि नायजाब बुङोनबा जोंहा गोबां नायजाबफोर दंमोन दानखोमसि बेफोर नायजाबाबो दंमोन। नोंथांमोननिथिंबो जि नायजाब बेफोरखौ दाबो दिन्थिफुंनाय जायो नामा?
औ दायोथ' नायजाब। जायखौ जोङो सिगाङाव खुला होननानै बुङोमोन जेनेबा खुलाय दिन्थिनाय जायोमोन बे फोरो दानिया गैलिया खिन्थु सम सम दा बे जौस्राङाव दिन्थिनाय जायखौ थियेटार बुंनाय जायो नायजाब बेखौ सम सम दिन्थिनाय जायो सोलियो माने बिदि आरो
माने बेसेन गैयि आरो नङा होमबा गोदोनिया नायजाबा। नाथाय दानि जुगाव बेखौनो जे बेसेन गोनां महरै खालामनानै एबा समायना रमायना बानायनानै बेजोंनो रांखान्थि आरजिनाय बे हाबाफारियाबो सोलिनो
औ
गोदोनि मोनसे ओ नायजाब बे नायजाब गोसोखांबावदों आं ओ जोंहा लामा खान्दा लामा खान्दा बेफोर सोरां लामा बेफोर नायजाब दंमोन बर'नि बेफोर नायजाबोमोन थारैनो जोबोर समायनामोन। दायो बेफोर जि नायजाब बे नायजाबा जोंनिथिं दासिमबो दिन्थिनाय जायो आं थांनाय बावैसो नुदोंमोन जोंना मोनसे लामा खान्दा बैफोराव गोबां गोदोनि जे सोरबा सासे फावखुंग्रिजों सोरबा फावखुंगुरजों जि मोजां मोनलायनाय आरो बैफोराव गोबां न'खरनि मानसिफोरा हेंथा होलायनाय बैफोर जि थासारि एबा सावगारिखौ ओ समायना एबा फाव खालामनानै बेफोरखौ दिन्थियोमोन। गोदोनि बोराय बुरैफोरखौबो बैफोराव लानानै जि फाव खालामनाय बेखौबो नुयोमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव जि गोदोनि बोराय बुरैफोर बेफोरबो गोमालांनो हमबाय आरो बैफोर दानि जुगनि जि बोराय बुरैफोरा बेफोर फावथायाव जेबो बाहागो लाया बेखौ नुनो मोनो आरो।
दा नोंथांमोननिथिंजाय मा मा फथाइफोरखौ ओरैनो दिन्थिनाय जायो।
औ जोंनिथिंजायथ'
माने दिन्थिनायजों लोगोसे जे मा मा जेनेबा जे फुजा फोरबोफोरावबो बिदि
औ औ।
बा गोदोथ' जोङो खोनानाय बायदिब्ला बर'फोरा ओंखाम गोरलै होनायाव बा हाबा, खेराइ फोरावबो दिन्थियो होननानै बुंदोंमोन दायो बे बेफोरबायदियावबो नोंथांमोननिथिं दिन्थिनाय जायो नामा।
औ आं मोननैयावथ' जोंनिथिं जि फुजा फोरबो मेला बेफोराव दिन्थिनाय जायो नाथायो गोदोनि बायदि एसे ओंखाम गोरलै जानाय एबा ओ लोखि बुजानाय बेफोराव दिन्थिनाय जाला आरो गोबां खमनि जाबाय बुंनो ओम थाङोब्ला बांसिनै फुजा मेलाफोराव जि रांखान्थिनि बेलायाव बेखौ दिन्थिफुंनाय जायो रां खामायनायनि आरजिनायनि बेलायाव बेखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनो।
औ। दा बेबो मोनसे
दायो बे गोदोनि जि नायजाबखौ ओ लाखिजानो थाखाय नोंथांनि बायदिब्ला मा खालामनांगौआ मोजां।
औ जों बेखौ गिबियावनो बयबो अनसायनांगोन। जेबा बर' हिसाबै। बेनि ओफ्राय जोङो बेखौ ओ फोसावनांगोन।
औ
गासै जायगायावनो।
औ
बे गिबि ओ पइन्ट बेनि गेजेराव गेजेरजों जोङो जोंनि जि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जे नायजाब
औ
बे नायजाबखौ जोङो लाखिनो हागोन।
औ औ
गुबुन मोनसेया जाबाय रांखान्थि बिथिंङाव ओ आथिखालाव ओ जोंङो गुबुन गुबुन ओ नायजाबफोरखौ जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन रावफोरनि नायजाबफोरखौ। बिथां बिसोरनि जि नायजाब बियो गोबांथार जौगाबाय। बे बिथिंङाव जों ओ एसे एनैखौ मिथिनो मोनो जे ओ खायसे खायसे बिथिङाव बिथांमोनखौ रांखान्थि बिथिंङावबो हेफाजाब होयो दा बेबायदिनो जोंनि बर'नि जि नायजाब बेफोरखौ जोंङो मोजाङै फोथांना लानांगौब्ला फोर दिनैहाय ओ एसे एनै रांखान्थियाव जौगानाय सुबुंफोर बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन आरो बिथांमोनखौ सालायनायाव ओ मदद होनांगोन अब्लानो जोङो बेखौबो फोथांना लाखिनो हागोन होननानै आं सानो।
औ
अनसायनाया गोबाङैनो थानांगोन बर'फोरनियाव। जोंङो दायो बेखौबो नुबाय आथिखालाव ओ इलेक्ट्र'निक होननानै जायखौ बुंनाय जायो एबा सिनेमा नंङा होनबा बे सिनेमाया दिनैहाय ओ गोसारनायनि जाहोनाव सिनेमाखौ बांसिन अनसायनायनि जाहोनाव बेफोर नायजाबफोर लासै लासै गोमालांनो हमबाय औ। नायनो दानिया सुबुंफोरा एसे बानाय बायदि मोनबाय।
औ
समनि आंखालबो जाबाय बेखायनो जोंङो बेफोरनिफ्राय ओ उदांस्रि मोननोब्ला एबा जोङो बेफोरखौ नेवसिगारनो नांगौ जायोब्ला जोंङो ओ अनसायनांगोन आरो बेखिनियानो।
औ
बेखिनियानोसै।
औ नंगौ। नोंथांजों सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय रोजा रोजा साबाय खर नोंनिसिम।
नोंथांनिसिमबो थाबाय गोजोन्थों।